औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालायगासिनो दं नोंथाङा दायो?
नोंथाङा नै बोथोराबो गरमथार। आं बिदिनो बाहेरावहाय बारान्दायावहाय जिरायनानै दं आरोना नोंथां।
औ औ औ औ ओमफाय सानसुनि जानायफ्रालाय जाखांबाय नामा नोंथां?
औ सानसुनि जानायालाय जाबायमोन आं नोंथां।
ओंख्रिफ्रालाय मामोन नोंथां?
ओंख्रियाथ' अनलाजों दाउ ओमफ्राय सबायजों सबाइजों दाउमोन आरोना बेबो आलासि फैदोंमोनलै नोंथां दिनै न'आव।
अ मोजाङानो दे गोथावनो ओंख्रिया।
बाय नोंथांमोनहालाय जाबाय?
औ जाखांबाय नोंथां जाखांबाय।
आतसा ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो?
जोंनाबो नारजिजों अमा मेजेमसोमोनलै नोंथां।
आतसा।
औ। ओमफाय नोंथाङा दा ओरैनो दङब्ला नोंथां नोंथांनाव माने आङो औ माने नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आयदानि सायाव जों माने सावरायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो नोंथांनिसिम आङो। दा नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला ओ बे मोनसे बा आयदानि सायाव बा टपिकनि सायाव सावरायलायनो हागोन नोंथां।
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ। होमबा बिदिब्ला जोंहा मेन आयदायाव फैनोसै।
औ औ।
जोंना मा होनो मेन आयदायानो जाहैबाय नोंथां जोंनि समाजाव बा गोदोनि समाजाव आरो दानि जि सोलिफुबाय थानाय मुगा बे मुगायाव माने ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि माखासे आदब खायदाफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? गोदोनि समाव जे गोदोनि समाव जे जेनेबा जोंनि ओ गोदोनि समाव जे सुबुंफ्रा माने ओ मा रोखोमै ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनानै रां आरजियो। आरो दानि जि गोनोखोआरि मुगा बे मुगायाव माने माबायदि ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनानै रां आरजिनायखौ जेनेबा जों नुगासिनो दं बेफोरनि बागैनो माने।
औ बिदिब्ला आं नोंथांनो एसे आं जिखिनि मोनथिगौ एखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनि नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
जोंहाथ' बिदिनो होननो थाङोब्ला दाउ अमा बोरमाफोरखौ दानि जुगाव गोबां सुबुंफोरा फिनानै रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ।
औ आङो फार्स्टआवनो ओ दाउफोरनि बागै नोंथांनो एसे फोरमाय हरग्रोनि नोंथां।
उम।
उम जोङो बिदिनो मा होनदों? फार्साव जोङो दाउफोर फिसिनो थाखाय जोङो मा होनदों? ओ एसे प्रसेसिंफोरखौ आं नोंथांनो एसे खिन्थाहरग्रोनि जोङो बिदिनो मा होनदों? औ नोंथां ओ जोङो दाउफोर फिनो थाखाय जोङो बैफोर दाउफोरखो दोनो थाखाय जोंनो फार्सआवनो मा नांगौ होनदों? न' जोङो औ जोङो बैफोरखौ मा होनदों न'फोरखौ जोङो इदिनो मोजां लुनानै बा इदिनो जोङो जेसेबां दाउ लाबोगोन बेसेबांनि गिदद साइसनि लानानै जोङो ओ न'फोरखौ लुनांगौ नंगौना नङा नोंथां?
औ जोङो बैफोरखौ लुखांनायनि उनाव बैफोराव मा होनदों आरामनो सिल सिलै मा होन्दों बेफोराव रजंफोर थायै। बा बिदिनो ओ हाफोरा जोंना समानै जे दाउफोरा हाय बिदिनो सौथुला सौ थुलि जायैनि थाखाय जोङो बैफोरखौ ओ लांदाङै दोननाय जायो आरो ना नोंथां।
उम।
औ आरो मा होनबावो जोंहा बेफोर दाउफोरखौ जोङो इदिनो उन्दैनिफ्राय लानानै फिजेन ओ फिसिनानै जोङो बैफोरखौहाय मा होनदों आदार होयै होयै बिसोरो मा आदार जायो होनोब्ला? ओ माइ गाबफोर बा इदिनो मा होनदों माइ। माइफोरखौबो जा ओ माइफोरनिफ्राय जों मोननाय माइरं फिसा फिसाफोर बे फोरखौ बिसोरो जानाय जायो आरो ना नोंथां दाउ लकेलफोरा।
उम नोंगौ नोंथां।
औ। मा होनदों जोङो बिदिनो दाउ लकेलफोरजोंथ' जोङो बिदिनो दानि जुगावहाय बिदिनो गोबां ओ सुबुंफोरखौ रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
नोंगौ नोंथां।
हेल' औ जोंहा बिदिनो मासेयावहाय दाउ लकेलफोरखौ बिदिनो। सारिस' पास्स' गाहाम मोननो थाङो जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो गोबां बुरजा दाउफोर फिसियोब्ला। बेफोरजोंनो जोङो बिदिनो गोबां रां आर जिनाय आरजिनो हायो दानि जुगाव। खोनानो नोंथाङा? औ जोंहा बिदिनो गोदोहाय नायनो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो गोदोनि जुगाव जोंहा नायनो थाङोब्ला बिदिनो थाखा फैसा फोर बिदिनो बांद्राय माबा मा होनो दाम दामफोर नङामोन आरो जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो रांफोरखौ जोङो गोदोनि दिनावहाय एसे एसेल' खामायना आरजिनो हायोमोन आरोना नोंथां, ख आर ना नोंथाङा? हेल' नोंथां। हेल'। आदसा दासो खोनानानै फैनोमोन नङा औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां। आं नोंथांनि आव'जखौ दास खोनानो ओ नोंथांनि आव'जसखौ आं दासो खोनाफैनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ औ
औ ओमफ्राय आङो बिदिनो दाउफोरनि थांखाबाय एबार अमाफोरनि अमा जुनारफोरनि सायाव आं नोंथांस खिन्थाहरनोसै जोंहा मा होनदों? बिदिनो फार्स्ट समावहाय जोंहा मा होनदों अमाफोरनो जोङो जानाय अमाफोरखौ जोङो फियोब्ला बुरजा फियोब्ला बिसोरनि थाखाय जोङो एखे रोखोमै न'फोरखौ बिदिनो खथा खथा खथा खालामो। खालामै जोङो बानायनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। जाहाथे औ जाहा थे जोंहा बिदि अमा गिदिर गिदिर जाखांनायनि उनाव गावजों गावनि गेजेराव अरलाया। बा बिदिनो गावजों गावनि गेजेराव नारा नाथि जानानै बेफोर न'फोरखौ सिफायनो थाखाय जोङो मा होनदों? सिफायनो थाखाया जोङो बै फोराव मा होनदों खथा खथा न' लुनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां अवा मा होनो अमाफोरनो।
औ
आरो जोंहा औ आरो जोंहा मा होनदों बिदिनो फार्स्टआवनो जोङो मा होनदों? जे अमा फिसा फिसाफोर लाबोजेननाय जोङो बेफोरनो मा होनदों गुन्दैखौ होनाय जायो। फार्स्टआव बिनि उनाव जोंहा बिदिनो मास मोनथाम मोनब्रैसेनि जाखांनायनि उनाव अमाफोरा जोङो बै फोरजों मा होनदों उन गुन ओ गुन्दैफोरजों मा लगायदेरनानै होयो होनबा? थास'फोरनि रुनानै जोङो थास'फोरखौ रुनानै बा बिदिनो ओंखाम ओ मओखाम जे खालायफोर बैफोरखौ बिदिनो लगाय मेदेर खालामनानै बैफोर अमाफोरनो आदारखौ होनाय जायो जाहाथे बै अमाफोरा थाब देरनानै जोङो बैफोरजों बिदिनो गोबां रां आरजिनो हायो जाय थाखाय जोंहा बेफोरबायदि ओ खामानिफोरखौ मावनाय जायो आरो ना नोंथां।
उम नंगौ नंगौ
औ जोंहा बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनाय जायो आरो जोंहा बिदिनो गोबां जिब जुनार फोर दङ जेरै होननो थाबावब्ला बोरमाखौनो होन बोरमाफोरखौबो जोङो बिदिनो मासेनिफ्राय बिदिनो बुरजा फिसिनो फियोब्ला बिदिनो मा होनबावदों जोंहा बे बेफोरबायदि बोरमाफोरखौ बुरजा फियोब्ला जोङो बिदिनो एरायहोनो हायोब्ला जोंहा बिदिनो बोरमाफोरनावबो बिदिनो गोबां मुलाम्फा दङ जेरै बोरमाफोरा सय मास सय मासावनो गाव गावनि फिसाफोरखौ होनाय जायो। जाहाथे बैफोर फिसाफोराबो औ जाहाथे बैफोर फिसाफोराबो बिदिनो सम लानानै गोबाव जानानै बिदिनो बोसोरसे बिदिनो फिसियोब्ला जोंहा मा होनदों बिदिनो गोबां मुलाम्फाखौ जोङो बोरमाफोरनिफ्राय मोननो थाङो।
उम औ खोनादों नोंथां।
औ आरो जि जोंहा मा होनदों मोसौ मोसौफोरखौबो जोङो बिदिनो गोबां बिबाङाव फा ओ फिसिनानै जोङो बैफोरनि बैफोरनि गा जे गनाय गाइखेरफोर मोसौफोरनि जे मोननाय गाइखेरफोर बयफोरजोंबो जोङो मा होनो बिदिनो गोबां रां आरजिनाय आरजिनो हायो आरो ना नोंथां।
उम नोंगौ।
अह दा ओमफाय आं जिखिनि मोनथियोमोन नोंथांनो फोरमायहरबाय नोंथाङाबो दा ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन
अह
औ दा दाउ अबेबा बोरमा फिसिनायनि बागै बुंनो थाङोबा ओ गोदोनि माखासे फिसिनाय दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि बादै
औ
दाउ अमा बोरमा। गासैखौबो माने गासैबो बिथिङाव ओ दानि जि मुगा बे
हेलौ नोंथां
हेलौ खोनादों ना खोनायाखै नोंथां
ओ नोंथांनि आउसखौ आं एसे बेब्रै बाब्रा होननाय बेब्रे बाब्रा खोनाफैदों आरो ना नोंथां
औ दाबो नोंथांनाव नामा नोंथां
आ दा एसे क्लियारैनो खोनाफैबाय आं
औ औ औ दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि ओ बागै मा होनो जोंहा दानि सलिफुबाय थानाय जेगोनोखो खारि मुगा बेवहाय जों माने नोजोर बोनानै नायोब्ला जों नुगोन जोंहा जोंनि ओ दानि मुगायावथ जोंहा गोबां माने बिगियानारि होनाय माखासे आदब खायदाजों जों फिसिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ गोदोनि समाव माने बांसिनानो माने गावारि आदबजों बोरमा दाउ बायदि जिब जुनार फिसि बेखौ जों नुयोमोन मानो होनोबा ओ गोदोनि माखासे दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि माखासे ओ बिथिंनि जेनबा आदब खायदाफोरखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायना होनि औ औ औ दा नोंथां जोंहा ओ मा होनो गोदोनि समाव जोंहा दाउ फिसिनाय बा अमा फिसिनायनि बागै जों बुंनो थाङोब्ला जों बुंनो हागोन जे जोंहा ओ गोदोनि समाव अमा फिसिनायाव माने मा होनो ओ गावारि आदब बा गावनिनो माखासे जोंहा माइ माइरं सौनानै मोननाय गुन्दै बे गुन्दैजों जोंहा थास बायदिसिना रुनानै होफानायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे दाउनो जोंहा माइरंनिफ्राय सालिनाय सालिखनानै मोननाय‌ एं खुर बै एंखुरखौ जोङो होयोमोन बिदि होनानै जाहोनायखौ नुनो मोन जायनि जाउनाव माने बै जोंहा जोंनि बै एंखुराव जेसेबांखिनि ओ प्रटिन बा भिटामिन थायो बे भिटामिना माने दाउ दाउनि जौगाथायखौ माने एसे लासै जौगाहोयो बेखौ जों नुनो‌ मोनोमोन माने एथबां माने ग्र जायामोन आरो दा जों दानि मुगानि सलिफुबाय थानाय जि दा बेवहाय जोंहा मा होनो दाउ अमा बोरमानि फिसिनाय आदब खायदाफोराथ‌‌ जोंहा बांसिनानो बिगियाना दिहुनना होनाय माखासे आदब खायदाजोंसो फिसिनायखौ जों नुनो मोनसै जोंहा बिगियानारिफोरनि माखासे गोबां मुवा जौगानायनि बिथिङाव गोबां मुवा दिहुनबाय इसोरो रासायनारि मुवाफोर मेडिसिन बायदि भिटामिन गोनां जोंहा आदार जाग्रा आदार दाना बायदि दिहुन निसै दिहुनबाय दा बैफोरखौ माने अ माहोनो
अ
दानि जेन'बा दाउनो बा अमानो बे दानाफोरबो जाहोयोमोन जाहोनानै जोंहा दाउनिफ्राय दाउ अमाया माने गोबां थाबैनो जौगानायखौ जों नु मोन गोबां खम समनि गेजेरावनो बिसोरो दाउ अमानिफ्राय माने फालांगि खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनदों दनि बिथिङाव औ औ दा जोंहा जेनेबा बेफोरनि बिथिं बुंबाबोथ' बुजोबनो हाया नोंथां बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा जोंहा दिनैनि सावरायनायखौ मोनदों
औ जागोन दे नोंथां